खालामदों बिनानाव
ए नै आदा ओरैनोसो दङ
उम ओंखामफोर जाखांबाय नामा
जाथ'वाखैनो नै ओरैनो दासो संहांगासिनो संनाय सोलिगासिनो ओमफाय माबा राइल माबा ओंख्रिया थ' दा मा संदोंथाय आयासो संदों जोंहाना
ए दाथ' दैज्लां बोथोर माइ गायनाय फुनाय सोलिगासिनो अखाबो हायो दैबानाफोर जादों नामा?
दै बानायाथ' दै बानायाथ' बिदि बांद्रायानो गैया ओरैनो खर रानसोमोन नालाय बे बेखायनो दैनि गोनांथि औ औ औ मोजांसो जादों अखा हानाया
उम लोमजानाय साजानाय देहाफोरा थिगैनो दं?
ओ बिदिनोसै गेजेरावनो माथो होनो आरो मालानि समाव मा जायो बे
नंगौ नंगौ ओमफ्राय बिनानाव नों औ आं मोनसे खोथा सोंनो हरदोंमोन नों बावलांबायसो नामा गोदो जोंनाव जे नैरोजा जिगु मायथाइयावहाय जोङो जाबायदि थासा थासारियाव दंमोन बे थासारिनि सोमोन्दै एसे रोखोमै रोखोमै गोसो खां नानै नोंजों माखासे खोथा सावरायनो हरदो आङो जोंनाव जे नैरोजा जिगुआव ओ मुलुग नां गिलु बालु ओह जोंनाव मोनसे भाइरास साग्लोबबोदोंमोन ना कर'ना भाइरास नै बे थासारियाव जोंनि सुबुं माहारि लोगोसे जोंनि मिथिंगा माबायदि थासारियाव सोलिदोंमोन एबा जोङो जों माबायदि गियोमोन एबा सुबुं माहारिनि थासारि अनसायनाया माबायदि जादोंमोन जों मानसिखौ खौ मानसि हिसाब माबायदि बाहायदोंमोन बिनि सोमोन्दै फंनैसो रायज्लायनो होनना हरदोंमोन रायलायजागोन नामा
औ राइलाय दे आदा आरो बांद्रायखौथ' आङो बिदिनो गोसोआवबो बांद्राय थायासै एसे एसे रोमै रोमैसो गोसोआव दं माखासे सोंनाय फोरखौ आं जाहाथा जानो हागौ फिनायबो होनो हाया जानो हागौ आरो
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ जेबो नङा दे आं आंबो मिथिगौ नैरोजा जिगुआव दालाय चाइनानिफ्राय बे कर'ना भाइरासाआ गोसारबोनानै जोंनि भारत हादराव जेब्ला बारबोदोंमोन ना बे समाव जोंनि बिराद गिलु बालु थासारि जादोंमोन नङा होमबा सोरबा गोजानाव थांबानो बे न'आव फैफिनबानो गोबां खस्थ'आव सोलियोमोन आरो दालाय रायजो राजा फोरा लामा होथेलायनाय एबा सोरबा बाहेरनिफ्राय फैबाथा थाय बिदिनो ओ कारेेनटाइन दोननाय बा गाव हारसिंनो खालामनानै मुवा बेसाद बिदिनो रायजोजों सोमोन्दो लायि बेफोरबायदि थासारिया जादोंमोन नङा होमबा? बिनानाव नोंसिनि नोंसिनि गामियावलाय नोंसोर माबायदिथो सोलिलाय बे समाव?
बे समावथ' जोंनि गामियाव ओरैबायदि गाज्रि थासारि सोमजिदोंना आदा। मा मा माखौ बुंनो आरो ओरैबायदि गाज्रि थासारि सोमजिदोंमोनना बे स
हेलौ खोनायासै बिनानाव एसे मोजां जायगायाव थानानै बुंनाय।
ए खोनाबायना आदा खोनादोंना?
औ औ खोनाबाय दे खोनाबाय।
औ आं होनदोंमोनखि बे समावथ' जों ओरैबायदि गाज्रि थासारियाव सोमजिदो सोरजिदोंमोन ना।
हेल'
है हैत मा नोंस्रा बिथानिफोरालाय बोरैथो सोलिनाय बे समावलाय?
ओरै जों
जोङो ओरैबायदि गाज्रि थासारिसो सोमजिदोंमोन बे समाव। जानाय लोंनाय ओरैबायदि गाज्रिना माखासे मैगं थाइगंफोरनि दामा बो ओरैबायदि बारायलांदोंमोन। आरो जों बाहेराव ओंखारनायाव ओरैबायदि गिथावना थासारि सोमजिदोंमोन आरो बे समाव।
उम नंगौ नंनाया बे समाव जोंनि बर' हिसाबैथ' जायखौ एसेबाबो बुथुमनानै दोनखायोमोन नङा होमबा?
औ औ।
जोंहा जानाय लोंनायाबोथ' माइ बुङोबा बाख्रियावनो थाखायो जोंनि बर'फोरनि बे मोनसे आखुथाय आर रो जोङो फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगंखौबो जेराव जोङो न'नि बार बियावनो मावनानै लाखायो जोंथ' बारा खस्थ' जानाङामोन। नोंसिनियाव बिदि खस्थ' जादों नामा एसे एनै?
माइफोरनिथ' जेबो बिदि बारा खस्थ' जानाङा खै जोंनियाव उम बा मैगं थाइगंफोराल' एसे बिदिनो कटे नाटेक जादों आरो दामफोरा बारायबाय नालाय आलुफोरखौथ' जोङो गायबाय थायाना बेखायनो बायनानै जानांगौ जायो।
अ मिथिंगाफोरा बे समावहाय गोबां जोबोद समाय मोजांबो जालांदोंमोन। दै गुबुंनायफोरा गैयै जादोंमोन बिदिनो दाखोर दाला गारनायफोरा खमायलांदोंमोन। मानसिफोरा थारमाने जिब जुनारफोरा जेरै गावनि मोनसे याव ओ माबानानै दोननाय बिदि जादों आरो ने? उम दा बाहेरनिफ्राय नोंसिनियावथ' साख्रि आब्ला मानसिफोर दंमोन एसे एनै?
जोंनिखैथ' औ दङ दंनाया। बेफोर साख्रिआव ला आरो कम्पानि उम उम कम्पानियाव थाहैनायफोर उम बेफोरबो फैदोंमोन ना बे स समाव गिथावना थासारि जादोंमोन आरो ओरैनो न' सिङाव हाबनो होआखैमोन। बाहेराव बादा लुनानै बिसोरखौ थाहोदोंमोन जानाय लोंनाय आला दा आलादा खालामनानै बिसोरखौ खौ जादोंमोन ओरैबायदि गाज्रि थासारि आरो ना सैमा बे अमाफोरबायदि जेरै जिब जु जुनारखौ माबायदि सोरबा बायदिया माबायदि गाज्रि उम बिहेभ खालामो बेफोर बेबायदिनो खालामदोंमोन आरो।
ए होम होम नंगौ नंनाया बेफोरखौ थारमाने गि-गिलु बालु बे समा जोंनि जानानै थांबाय आरो ना। नोंसोरलाय बे समावहाय माबायदि थासारियाव थानायमोन गियो ना गियामोन?
बिदिनोथ' जोङो बिराद गिथाव गिथाव गोसोआानो गिलुं गिलुं मोनबाय थादों आरोना बिदि समाव माने बायहेराव ओंखारनोबोथ' जों हाखाया आरो गगा मोनब्लानोदि बे कर'नानि माबा पजिटिभ ओम रिजाल्टा पजिटिभ ओंखारो बेफोरबो बेफोरखौबो जों गिथावना जाहैदोंमोन आरो जोंनि गोसोआ बेफोरजोंनो गिलुं गिलुं जादोंमोन।
औ बे समाव जाय जि जिउ गोमायो बेबो मासे जिब जुनारजों एखे महरनि नङा होमबा जोंनि नेमखान्थिखौ जोङो फालिनो मोनालासिनो जेरै बिसोरखौ गोथाङैनो गोथां फबनानै दोननाय बायदि ओ जेबो गैयामोन नङा होनबा दा कर'ना लोगो लोगो बे समाथ' बारनानै थांबाय । आरो जोबलांबायबो बेबायदिनो गोदोबो मोनसे से जोंनाव गिलु बालु थासारि फैदोंमोन। नोंसोरथ' मिथिनाय नंला बेनो जाहैबाय जोंनि कलेरा होनो आरो जोङो बे बेरामखौ । कलेरा जों दा गिला बेखौ कलेराया जाहैबाय खिगुला बायनाय आरो बे खिगुला बायनाय ना दैजोंनो जानाय लोंनाय नो बिदि गोसारोमोन आरो।
औ आंथ' बेफोरखौ मिथिनो मोनासै नुवासै नालाय बेखायनो मिथियासेै ।
दानि थासारियाव कलेरानि थाखायबो मुलिबो ओंखारखाबाय। आरो गिनांगौबो गैला साखोन सिखोनल' थानायजो थानांगौ जायो आरो कलेरा ओ डायरिया होनोना जोङो दा डायरिया बे बेरामानो कलेरामोन आरो गोदो थारमाने खिलाय गोबालाय जायोमोन ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो जोङो
औ। मानसिया जेसेनो
औ देलाय बुंलाय।
अ मानसिया जेसेनो जौगादों एसेनो बेफोरबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानांदों आरोना आरो जोङो गावनि गावनि माखासे नांगौ रो खोमनि मुवा बेसादफोरखौबो जों गाव हारसिंनो बुथुमना लानो हासै। नङा होमबा आदा?
उम नंगौ नंगौ ओमफ्राय कर'ना बिजिलाय लादों ना लायाखै नोंलाय?
लादों लादों। मानोलाया जानो लाथारनांगौ सम जानानै फैदों।
नंगौ नंनायालाय फर्स खालामदों नङा होमबा। जाय लायाखै बे बारग'वाखै होननाय जाहैबाय। बयनोबो दा बेनि उनावहाय देहाफोरा एसे एनै खस्थ'सिन मोनदों नामा?
बिदिनोथ' जोंनियाव बांद्राय बिदि सेंग्रा सिख्लाफोरनियाव बांद्राय गोहोम खोख्लैयाखै बे जिरादा नाथाय माखासे बोराय बेन्थ' बेफोरनियाव बांसिन गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनदों आरो बे जेसेनो बे भेक्सिनखौ लादों अब्लानिफ्रायनो माखासे बे सानाय सुनाया बांसिन सोमजिदों आरोना आदा।
ओ नं गौ नंनाया जानाया बिदिनो जायो ओ सम आरो बैसोजों लोगोसे जोंनिया दा सुबुं भारताव जोंनि जा थासाय थाथाय थासारि जानाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो नोजोर होयोब्ला जोंनि जिउ आयुआ खमायलांदों नङा होमबा। मेन जानायानो जाहैबाय ओफ्राय जोङो दा आजिखालि बाहायनाय जा ओ जोंनि फिथाइ सामथायाइ बा मैगं थाइगं आनो बा जानाय लोंनाय मोनफ्रोमबो मुवाया जोंनिया गोगो नंला थारमाने गुबुंजोबबाय जोङो आं बेखौ नोंजों रायज्लायनो साननाया जाहैबाय बै कर'ना समावहाय सुबुं माहारिया जेरै थादोंमोन जेरै जोंनि मिथिंगाया ओ साब सिखोन एबा मोजां जालांदोंमोन। बा जानाय लोंनायफोराव बिदिनो जोङो न'नि थाखानायखौनो जानानै थादोंमोन। बे समाव जोंनि देहाफोरा एसे मोजाङैनो दंमोन। नाथायहाय दा बांसिनानो मुलि सुलि बाहायनाय जायो। नोंसिनिथिंलाय माबायदि ओंखारो मैगं थाइगंफोरालाय
मैगं थाइगंफोराथ' बांसिन मुलिजोंनो माखासे गाससिबो मैगं थाइगंफोरखौनो दिहुननाय जायो आरोना।
उम नंगौ बान्दा जेरै बान्दा कबिफोरा हरसेयावनो मुलि सारनानै दोनोब्ला बियो अखानायैनो गेवलां बारनानै थानाय
औव औव औव मुलिजोंनो गाससिबो मैगं फोरखौ थाब थाब बिदिनो समायना खालामनानै दिहुनो आरो जायनि थाखाय बेफोरनो जोंनि मानसिनि देहायाव बेफोरनो गोहोम खोख्लैबाय
उम बेखायनो जोङो जाहाथे बै कर'ना भाइरासाआ जोंनो सोलोंनो होनाय मोनसे मोन आरोसमोन बिनानाव बेखौनो नोंजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दे बिदिबा दोननोसैनो गोबावबो जाबाय नोंजों रायनाय उनाव हरफिनगोन। मोनगोन दे आङो दे उम दे नोंबो सम सम खालामनांगौ आंनाव।
औव दे दे जागोन आदा।